औ नोंथां खोनादोंना? औ खोनादों।
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोन मोनाबलि।
औ नोंथांदो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां एसे सावरायजागोन नामा दंफां बा बिफां फोरखौ माबायदि जोथोन लानायावहाय बे गायनो मोजां। औ एसे सावरायनाय होननायबा गामसिन जायो नोंथां। खोनादों नोंथां?
फां लाइफांनि हो खोनादों ना? औ बि-बिफां लाइफांनि गोनांथि होननानै औ बिफां लाइ फां होनना बुङोबा जोङो बिफां लाइफांनि गोनांथिया जोंहा बिराद गोबां नङा होमबा नोंथां? ओ जों थानायाव जोंहा थि जायो बे अक्सिजेन गेसखौ जोंहा ओ बिफां लाइफांफोरा जोंनो आगारनानै होयो। बेबायदिनो जोंनि ओ ओ जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड खौ बिफां लाइफांफोरा जोंहा सेबनानै लायो। बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ गायनाया गोनांथार। बिफां लाइफांखौ गायनो थाखाय जोङो फुलि नांगौ। ओ बेखौ जों गायनानै औ बेखौ गायनानै जोङो मा होननानै बुङो मोजाङै जोथोन लानो नांगौ। जोङो बिफांखौ गायोब्लानो बियो देरा ओ जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन जाहाथे ओ बोर मा सै बोरमा ओमफाय मोसौफोरा जानानै जाहाथे नस्थ खालामा।
औ बेफोराव औ बेफोराव बेराफोर होनाय होनां गोनो गोनांथि औ बेफोराव बेरा हो-हो-होनायनि गोनांथि जायो नामा नोंथां?
जोङो बिफां लाइफांखौ मोजाङै जोथो न लानांगौ ओ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव दो दे बिरों दामिन जौगानाइजों लोगोसे से जोंहा आबादखौरखो जोङो गोबांथार मावो हिसाबै ओ जोंनि बिफां लाइफां फोरा लांदां जालांगासिनो दङ आरो सुबुं अनजिमा बांलांनायनि ज जाहोनाव जोंहा माखासे न'बांनि अन जिमाया बांलांनायलाय गामि ओनसोलनि अनजिमाया बां लांनायलाय जोंहा माखासे आ ओ बिफां लाइफांफोरा खमायलांनो हमगासिनो दंङ, बे बायदिनो ओ जोंहा बिफां लाइफां फोरखौ रैखा खालामनांगौ। मानो होननानै बुंङोबा जोंङो बुहु जोंनि बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव औ बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंहा बुहुम बिखुंनि दुंख दुंनाय आरो बेबायदिनो अखानि बिबां खमायनाय बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिया जोंहा मा होनना बुंङो बांलां गासि नो दं आरो। ओ बे बायदिनो उम गारि मथरनि अनजिमा बांलांनाय बेफोराव जोंहा ओ माखासे आबहावाया गारजि जादो हमगास सिनो दंङ दा बेफोरखौ रैखा खालामनो थाख फ्राय जोंहा बि फां लाइ फांनि गोनांथिथार बेबायदिनो जोंङो बिफां लाइफांङा जोबोर गोनां नंङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोंङो औ नोंथां बुं दे औ बुं दे।
खाय माबाफोर हासारफोर होनाय जायोना ना बेलेग गुबुन गुबुनफोर माबा फोर होनाय जायो?
जोंहा बिफां गायनायाव जोंङो औ जोंङो बिफां लाइफां गायनायाव जोंङो ओरैनो गायोब्लाबो जोंहा थांङो नाथाय बेखौ साबसिनै ओ रज' होनो थाखाय बा साबसिनै देरहोनो थाखाय जों हासारफोरखौ बाहायनो हायो। बेबायदिनो जोंङो ओ गो माखासे राज सायनिक हासार फोरखौ बाहायालासे ओ गोबोरखिनि हासा खौ बाहायोबा मोजां मानो होननानै बुंङोबा रासायनारिक हासार बाहायनाया औ रासायनारिक हासार बाहायनाया जोंहा मा होननानै जोंङो बिनि हाग फोरखौ बांसिन गारजि खालामो। खहा खालामो नंङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंङो बिफां फोरखौ गायनो नांगौ आरो। ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेफोरबायदियानो जेब्ला नों नोंथांङा जेब्ला जेरैबायदि फोरमायदो बेफोरबायदियानो जेब्ला जों दंफां लाइफांनि थाखायनो बहुत गोनांथि गोनां जायो। बारहुंखानि थाखायबो जेब्ला जों अखानि थाखायनोबो बेफोरबायदिनो दंफां लाइफां बहुद गोनांथि जायो जेब्ला जों न'फांफोराबो आजि आ खालिथ' न'फोराबो बांद्राइलांबाय दंफां लाइफांफोराबो जोबस्रालांबाय बेफोरबायदिनो नो दंफां लाइफां। गाइ गाइ गोनांथि गोनां जायो गायनो गोनां। जेब्लादि दंफां लाइफां जेब्ला जों दंफां लाइफां थाबासो मानसिफोराबो थांना थानो हायो नोंथां। औ। नोंथां ओ दंफां लाइफां थाबासो मान सिफोराबो थांना थायो बिनि दंफां लाइफांनि एहे अक्सिजेन गेस मोनो मोनो। फ्रि मोनो बेफोरबायदि जेब्ला जों दंफां लाइ फां थाबासो बे दै अखा फायो जेब्ला जों दंफां लाइफां गैयाबा बे लांदांफोर फोथारफोराव जेब्ला अखाफोराव गैबाङा दानिजुगाव दंफां लाइ फां जेराव था गोबां बां जायो बेफोरसो अखाबांफोराबो होम फायो। बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांनि थाखाय जों जोथोन लानो गोनां जायो दंफां फांसे गायबाल' जाया बेफोर खौ जोथोनबो लानांगोन जेब्ला जों दंफां फांसे गायनो गोनांथि जायोबा बहुद जोथोनबो लानां मोसौ मोसा बेफोरबायदिनो जों मोसौ मोसा थाखायबो ब्लाबो गोनांथि जायो नोंथां बेफोरबायदिनो दंफां फांसे नोंथां बे दंफां लांइफां गायबा जोंनो दैनि गोनांथि जायो जेब्ला दंफां गायनाया थैलांनो हमो थाखाय बे जों दैनि फांसे गायनो बुहुद बोसोर बोसोर नाङो जेब्ला नों इ दंफां गांसे गायबाथाय बे साननै सानथामाव देरा बेखौ जों बुहुथ गोबौनो जों जोथोन लानो गोनां जायो नोंथां। फ्रि अ औ दंफां लाइ फांआ थाखाय
औ बेबायदिनो नोंथां औ।
औ औ नोथां। औ दंफां गोनांथि जायो आरो दानि आथिखालावथ' दंफां लाइफांनो गायनो गोब्राब बे दंफां लाइफांखौ जों गायनाया साबसिन गाहामसिन मोनो आरो नोंथां। जोंनि गाब गाब गुबुन गुबुन हारियावफोराबो बेबायदिनो औ नोंथां औ।
औ आङो नोंथांनो ओ माखासे औ माखासे बिफां लाइफांखौ गायनायनि जोंहा माबोरै जोङो बिफां लाइफांखौ अनजिमाखौ बाराय होनो हागोन बेफोर- नि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। नोंथाङा दसे सिरि खोनासंनो हागोन ना नोंथां? औ नोंथाङा मोजां जेनेबा जों बिफां लाइफांखौ बांहोनो थाखाय जोङो माखासे गोबां हाबा- फारिफोर लानो हायो जोङो जेरै- आथिखालाव जोङो नुनो मोनदो। अ जोङो बोसोरफ्रोमबो एक पेर मा के नाम होननाय जोंहा मोनसे भारत सरखारा जोंहा बेखौ फोसावनानै होदों बेनि गेजेरजों जोंनो बिफां लाइफां गा- यनो हायो। जोङो ओ जों सा- फ्रोमबो सुबुंफोरा जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो गोसो जायो नाथाय। जोङो आखाइया थाङा नाथाय जोंनि गोसोआव सान गायनो गोसो जायो जोंङो बिफां लाइफांखौ नांगौ हिस- दाबो जोंहा गायनो गोसो जायो नाथाय अ। साबैसेया गायो जोङो बेखौ नुनो मोना आथिखालाव बेनिखायनो जोंहा भारत सर- अ मोनसे एक पेर मा के नाम होननानै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बेनि गेजेरजों बिफां लाइफां गायनायनि एवारनेस प्रग्रामखौ माबा गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेबायदिनो फरायसालि बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो जेनेबा सासे फरायसाया जुदि बिफां फांसे गायोबा बिमानि मुङाव आरो बेखौ जोथोन लायोबा बेबायदिनो मोनसे फरायसालिनि गासैबो फरायसा। फोरा फांफा फांफा गायोबा जोंहा बुहुमाव गोबांथार बिफांफोरा एरगोन आरो बि बादिनो गुबुन बोसोरावबो जों आरोबाव बेफोरबायदि लाबो ज बिां फोरनि अनजिमाखौ बांहोनो हागोन आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव नुनो मोनो जोंनि फाखाथि फाखाथि न फोराव बिफांबाय जायगायानो गैलिया मानो होन्नानै बुङोबा जोंहा सुबुं आनजिमा आनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा नखरफोराबो बारायलांदों आरो न बाङाबो ओ बारायलाङो नङा होनबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां गायनो जायगायानो गैलिया जाबाय बिनि थाखायनो जोङो आंनि बायदिब्ला माखासे बिफानफोरा बा बिफां लाइफां गायग्रा बि बिफानफोरा जोङो बेखौ गामि गामि बा लामा लामा जोङो ओरैनो थानाय हाफोराव जेरै लामा सेरफोराव बेफोरबायदि बिफां गायनाय हाबा आफादखौ लायोबा जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया बारायलांगोन बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव नुनो मोन्दों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ग्रप। फोराव बा माखासे हानजा फोराव ग्रुपफोराव जोङो बिफां गायनो हरनाय। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नुनो मोनदों बियो खोब मोजां जादों बेनि गेजेरजों जोंहा बिफां लाइफां बिफांनि अनजिमाफोरा बांनो हमदों जोंनो बिफांफोरखौ जेसेबांनो हागोन एसेबांनो जोङो जोंनि बुहुमनि दुंथाइखौ मोजां जांनो लाख हागोन जोंनि बुहुमनि समानथथायखौ मोजां मोन लाखिनो हागोन आरो जोंनि जिब जुनार नो थांना थानायनि राहाया साबसिनै जागोन बेबायदिनो बुहुमाव अखा हानायनि बाङाबो जोंहा ओ समानथियै थाफिनगोन जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों गोदोनि आबाद दानि आबाद गोबां फाराग जानायलाय गोदोनि दिनाव जेरैहाय खम सम आबाद मावोमोन ना थाय आथिखालाव गोबां थार आबाद मावनायलाय जोंहा माखासे बिरोंदामिन जों ट्रेक्टर बायदिसिना फोरजों ओ हाफोरखौ जोङो गोथौसि नै एवनाय जादों आरो बे खम समावनो गोबांथार आ बाद मावनो हानायलाय साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बुरजा बु जा आबाद मावनायाव जोंहा बिफां लाइफांनि अन जिमाया खमायलांनो हमदों आरो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ होबथानो नाजानांगोन आ रो जोङो जोंनि गोनांथि सेबांल' जोङो आबादखौ दिहुननो नांगोन आ रो बेबायदिनो जोंहा माखासे जाहोननि थाखाय जोंहा जोंनि हानि गेबेंनाय बा हानि गाज्रि जानाया जानो थांगासिनो दङ। जायनि जोहै ओ मा होनना बुंदों बुहुमाव बिफां लाइफांनि अनजिमायो खमायलांनो हमदों आरो दुं थायाबो बाराय लांदों मानो होननानै बुङोबा जोंहा। ओ माखासे हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायनाय रासायनारिक हासार बाहायनाय बैफोरनि जाहै जोंनि हाया गेबेंनानै जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनो हमदों नङा होमबा नों थां आरो बेबायदिनो जोंङो गोबां मखनो हायो जों बिफां लाइफां फोरखौ मानो नांगौ होननानै बुंङोबा बिफां लाइफाङा जोंङो मिन्थियो बिफां लाइफाङा ओ बियो सोरां बेखौ दानायनि जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारनानै होयो जायखौ जोंङो हां लानानै थांनानै थानो हायो आरो जों मानसिल नङा जिब जुनार फोराबो जोंहा अक्सिजेन गेसखौ हां लानानै थांनानै थायो बैफोर गेसफोरखौ जों बिफां लाइफाङा हगारो आरो जोंनि जाय जानाखि जोंङो जोंनि ओ सक्ति दिहुन नायाव जोंहा माखासे कार्बनडाइअक्साइद जोंहा खुगाजों बा गन्थंजों बाहेर जायो बैफोरबायदि ओ कार्बनडाइअक अक्साइडखौ बिफांफोरा सोबनानै लायो आरो बेबायदिनो जोंनि बुहुमखौ रैखाथि खालामो आरो जोंनि थाखाय बिफां-लाइफाआ मोजां हाबा मावो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंङो नु-नुनो मोनबावदों आथिखालाव गोबांथार मा खासे गाज्रि गेसफोरा ओ ओंखारनायलाय जोंनि बुहुमनि थासारिया गारजिसि न जालांङो हमदों सानफा एफा जोंनिथि एसेबां बिबाङाव आरो बेबायदिनो बेफोर गेसफोरखौ होबथानायाव बा मोजां ओ अक्सि जों गेस हरनायाव जोंहा बिफां-लाइफांनि जोबोर गोनां आरो बेबायदिनो गा-गारि मथ'रा बां बोनाइलाय जोंनि बुहुमाव कार्बन-डाइ-अक्साइडनि गेस ओ गेसआ बां बोदों। आरो बैफोर गेसफोरखौ जोंहा बिफां-लाइफां गैयाब्ला सोर सोबखांगोन? अब्ला गो-गोबांथार कार्बन डाइ ऑक्साइड थायोब्ला जोंहा अ-अक्सिजेननि ओ खमिलां ह जोंहा जानो हाथावना बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां गा खौ नांगौ आरो बैफोरबायदि हाजो आजो खालि गोबां कलकारखानाफोर ओ गायसननायखौ जोङो नुनो मोनो। बैफो बेनिफ्राय गनाय उखुन्दै बा गाज्रि गेस बा कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ बिफां लाइफांफोरा सोबनानै लायो बेनिखायनोजों बिफां लाइफां गैया जोङो माबोरैहाय ओ मा होनानै बुङो जोंनि ओ स' गेसनि समानथाय फोराबा जोंनि थांनानै थानायनि राहाया बोरै जागोन नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोंनि थाखाय बिफाङा जोबोर गोनांथार नङा होनबा नोंथां। औ
बिफां लाइफां गायबा बेमार आजारनि थाखायबो बहुद मोजां औ औ बेफोरबायदिनो जेब्ला जों दंफां लाइफां गायबा बहुद अक्सिजेन मोनो माबा कार्बनदाय मोनो बेफोरबायदिनो बेमार आजारनि थाखाय गोजान गोजान जानखाराव थायो आरो नोंथां। औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथां औ बेबायदिनो औ नोंथां जोङो बिफां लाइफां ओंखायनो जोथोन लानो नांगौ आरो। बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांखौ जोङो जौ बांहोनो थाखाय जोङो माखासे हाबा फोर लानो हायो जोङो गामिफोराव क्लाबफोर थायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो क्लाबा दायथ' लानानै मावो दा जेनेबा दरथाम गामियावनो बेबायदिनो बिफां गायनाय हाबा फारि लायोबा जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो जोंहा बिफां लाइफां ओ जानानै जोंनि मिथिंगाया ओ थाजिर जाफिनगोन आरो जोंनि मिथिंगाया साबसिन जासिनगोन समायनाजों लोगोसे औ समायनाजों लोगोसे जोंनि आबहावायाबो जोंना दिदोंमै थाफिगोन नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो होमबा बेबायदिनो जोङो साननानै लानो हायो। जोंनि बिफां लाइफाङा जोंनो बेसेबां गोनां नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो जोथोन लानांगौ ना। बेबायदिनो आरो आरो जोङो औ नोंथां। बेजों लोगोसे जोङो फरायसालि फरायसालिमाफोरावबो जोङो बिफां लाइफां